हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै ओ नोंथांनो फन हरफिननाय जादोंमोन नोंथां। ओ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम दिहुननो हागोन ना?
औ औ हायो हायो मा टपिकनि सायाव रायलायनायदोंमोन नोंथाङा?
औ नोंथां। जे जोंनियावहाय ओ फेस्टिभेल एबा जोङो बर'आवहाय जोङो जायखौ बुङो जोंनि
फुजा
ओ फोरबोफोर नङा होमबा नोंथां ओ खोनाबायना नोंथां। औ फोरबो। जेनेबा बे फोरबोफोरा जोंनि ओ हारिनि थाखायल' नङा गुबुन हारिफोरावबोथ' एबा गुबुन जायगाफोराव बायदि रोखोमनि फेस्टिभेल जायो नङा होमबा नोंथां। ओ नोंथाङा बेफोर बेफोर फेस्टिभेलखौ हयथ' बै जायगायाव थांनानै एबा नों फालिनानै एबा नोङो मा होनो। बिब्दिनो उम मबाइलफोराव नायनानै माबायदि ओ एक्सपिरियेन्स लादों बा माबायदि नोङो बेनिफ्राय ओ सोलोंनो हादों एबा बुजिदों बिनि बागै आङो नोंथांनो ओ नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय हरदोंमोन। ओ बेयाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा।
औ आङो फोरबो ओ होननानै बुङोब्ला। जोंना माने बैसागु थायो नङा होमबा बैसागु। बैसागुनि समाव जोङो माने बिदिनो ओ गोदान गोदान जोंनि ओ बर'नि दखना बिदि गामसा बिदि गाननानै गासै जेनेबा न'खरनि नङाब्ला गामिनि आबै आबौ। ओ बेबायदिनो आयंमोनजों जा बेफोरबायदि ओं मोसानानै जा ओ जोङो माने ओ रंजा खुसि थालायो आरोना बेखौ आं जोबोद मोजां मोनो। बैसागोनि समाव बिदिनो बेजों लोगोसेनो जोंना ओ बैसागुनि समाव बाथौ गोदान गायो। बाथौ ओ। सिजौ बिदिनो गोदान माबानानै बेयाव फुजा होयो। फुजा होलायनानै बिदिनो जोंना जेनेबा बोलि फुजा होयो नालाय। बिदिनो गामिनि मानसिफोरखौ लिंनानै बाय बाहागिखौ लिंनानै बिदिनो। जालायलायो बेदि जालाय लायनायावनो जेनेबा रायज्लायलायनाय जायो आरोना सोर माबोरै दं मा खालामगासिनो बेफोरबायदि सावरायनानै आं मोजां मोनो आरो बैसागुआव
औ नोंथां ओ बेयो जाहैबाय जोंनि मोनसे बर'नि ओ आरिमु फोरबो नङा होमबा दा बेजोंनो लोगोसे जोङो जोंनि फोरबोजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव मोनसे गावबा गाव हारिमुखौ लानानै खुंनाय फोरबोफोर नोंथाङा ओम मिथिनो मोनदों ना मोनाखैबा जे जोंनाव जाथिंगा फेस्टिभेल जायो ओ आरो बिदिनो पेलकन फेस्टिभेल जायो बिदिनो मालाबा जोंनाव ओ जिर' फेस्टिभेल होननाय खोनादों जानांगौ नोंथाङा आरो ओरैजाय हरनबिल फेस्टिभेल जायो
औ हरन बिलखौ खोनादों खोनानाया खोनादों बाट आं बेफोराव थांफेरनो मोनाखै आरो आरो आङो बांद्राय मिथिया बेफोरो माबायदि जायो मानोना आं नुफेराखैबो बट आं खोनादों आरो ओमफ्राय एसे एला ओ ससियेल मेडियाफोराव नुदों आरो बेफोरखौ बाट आङो एसेबां गो थौयै मिथिया आरो बेफोरखौ माबोरै फालिनाय जायो मानो फालिनाय जायो बेखौ
औ बेफोर जेनेबा हमनानै लाबाय जाथिंगा जाथिंगा फेस्टिभेलाथ' बुंनाय बायदिबा जोंनि अ आसामावनो जायो जे जोंनि दिमा हासाव होननाय समायना रमायना ओ हाजोजों बुंफबनाय जायगा जायगायावहाय बे जाथिंगा ओम रोखोमसे जाथिंगा दाउ दङ बिनि नामखौ लाखिनानै बे फेस्टिभेलखौ दोननाय जादों आरो बे फेस्टिभेल खालामनायनि गुबै जाहोनफ्रानो जाहैबाय जोंनि टुरिस्ट एट्राकसन थारमाने जोंनि दावबायारिफोरखौ जोङो गुबुन हादोरनिफ्राय माबोरैहाय बोनानै लाबोनो हायो ओ बेफोरजों जोंहा जोंनि ओ हादोरसानि एबा जोंनि हायुंनि आर्थिक आर्थिक अबसथा बेफोरो मोजां जायो ओ जेरै बिदिनथि जोंहा जोंनि ओनसोलावनो जाबाय थानाय नोंथाङाबो थांबाय जानांगौ जे जोंनाव बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बादायलायनाय जायखौ जोङो बैसागो गोहोमाव खुंनाय जायो बेफोरो जोंनि मोनफा मोनफा माबानिफ्राय मा होनो गुबुन हादोर गुबुन हादरनि दावबायारिफोरखौ मोनसे एक्सप्लर खालामहोनो एबा बेखौ ओ नायबिजिरनो थाखाय एबा नायदिंनो थाखाय लेंंहरनाय नै बियो मोनफा मोनफा बाहागोफोर आरो नोंथाङा बावखुंग्रिनि बागै मिथियो ना मिथिया जेनेबा
औ बेखौबो मिथियो आरो खोनादोंबो बिदिनो बावखुंग्रि हाजो गाखो नाय होननानै बाद आं बेयावबो थांफेरनो मोनाखै आङो दैजिंखौ मिथियो दैजिंआव खेबसे गिदिंफेरबायबो आरो औ
अब्ला बिदिबा नोंथाङा दैजिङाव दैजिं जोंनि दैमा सेराव एबा दै जिङाव खुंनाय जा फेस्टिभेल बेवहाय फैनानै माबायदि गावखौ एक्सपिरियेन्स लाफैनो हादों एबा माबायदि एन्टारटइमेन्ट लाफैनो हादों ओ नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन नामा आंनो
औ बिदिनो बे फेस्टिभेलावथ' जोङो माने गोबां माने फरेनारफोरबो फैनाय नुनो मोनो नङा होमबा बिसोरबो जोंनि कालचारनि जेनेबा जानाय लोंनाय बिसोरखौ माने जानो मोनो जेनेबा बेयाव जोंनि कालसारेल जेनेबा हिसान दानाय लुनाय जेनेबा माबोरै खुन्दुं लुनानै बिदि जि दायोमोन बेफोरनि बागैबो जों मिथिनो मोनो मानोना बेयाव गोबां आइजोफोरानो गावबा गावनि जेनेबा आखाइजों दानाय लुनायनि ओ दखना सिफोरखौबो फानो नङा होमबा बिदिनो ओ आरो जोंनि जेनेबा ट्रेडिसनेल जानाय फिथा एनिफ्राय एम्फुलाथा था सावनाय बा अमा बेदर सावनाय बिदि माबा माबि बिदि ट्रेडिसनेल जानाय लोंनायखौबो जानो मोनो बेफोरखौ नुनानै मोजां मोनदों आरो आरो बेजों लोगोसे गोबां जेनेबा जोंना ओ बर'नि ओ फावगिरिफोरनिबो जों माने मोसानाय दामनाय बिदि नुनो मोनो बेखौ आं ओ इन्जय खालामो आरो
इन्जय खालामदोंमोन आरो ना नोंथां औ नंगौ बेनो आं दहाय नोंथांनो जायखौ फोरमायदोंमोन जे फेस्टिभेल खालामनायनि मोनसे उद्देश' थायो नङा होमबा जे जोंहा मोनसे जों हिसाबै जोंहा मोनसे हारि आरिमु कालचार एबा जोंहा मोनसे गावनि सिनायथि दङ गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोंनि जानाय लोंनाय एभ्रिथिं साइडखौ जोङो गुबुननो फोरमायनाय बै ओ दावबायारिफोरा फैनानै जाहाथे जोंनि सोमोन्दै मिथिलाङो बेफोर थांखिखौ लानानैनो जोङो फेस्टिभेल खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जेनेबा नोंथां ओ जे दा ओ बुंनाय बायदि जागोन जोंहा मेघालआव खुंजानाय जा जोंनि फेस्टिभेल ओ हरन बिल फेस्टिभेल हरन बिल थ' मासे दाउनि नाम नङा होमबा बे हरन बिल फेस्टिभेलखौबो बेहाय ओरैनो गुबुन रंजानाय एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' नङा बेयाव गासैबो जोंनि ओ हा मेघालआव थानाय हारि हारिसा नागालेण्डआव थानाय हारि हारिसा बेफोर ओ माबाया मा होनो मा रोखोमनि जायो थायो माबायदि बिसोरो सोलिबोदोंमोन बिनि कमप्लिट जारिमिन गोथां जारिमनखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर फोरमायबावनांगौ दं नामा एबा मिथिबावनांगौ दं नामा
औ आंनो माने आं एसे खोनादोंमोन आरोना बे बावखौ खुंग्रि हाजोनि बे बावखुंग्रि हाजोआव मानो बिदि खालामनाय फुजा खुंनाय जानाय होननानै एनिफ्राय बेखौ नोंथाङा मोजाङै खोन्थानो हागोन नामा आंनो आं ने सासे मोनसे ओ सल'बाथा खोनादोंमोन आरो ओ सासे राजखुंग्रिनि बिदि होननानै ओमफ्राय बे बेखौ नोंथाङा मोजाङै खोनन्थानो हागोन नामा आंनो
ओ नंगौ नोंथां ओ आंबो बिनि सायावहाय ओ गोथौयै बेबायदि स्टादि खालामाखै नाथाय जोंहा बै खुगा खुगा सोलिबोनाय सल' बेखौथ' जोङो मिथिबोदोंमोन नोंथां नाथाय बियो बियो बे सल'बाथाखौ लानानैनो जोङो दिनै फैयै फैयै ओ मोनसे महराव फैनो हाबाय जे जोङो बेवहाय ओ फेस्टिभेल बावखुंग्रि ओ हाजो गाखोनाय नैबे गाखोनाया जोंनि ओ मोनसे ओ मोनसे महर जानानै फैबाय जे जोङो बेवहाय गासैबो जोंनि सिनायथिखौ बेयाव दिन्थिनो हानायनि नै बेे महरा दिनै जानानै फैबाय आरो जे बावखुंग्रि हाजो गाखोनानै जोङो गोजौथाराव थांनानै जोङो जे बाथौ खुलुमहैयो नङा होमबा जोंनि मोनसे फोथायनाय थाङो जे बेखौ खुलुमनानै जोंहा हयथ' इसोरनाव आर'ज गाबनानै जोङो ओ जोंनि साननाय हनाया जाफुंगोननि बे बैसागो बोथोराव नैबेखौ लानानै जोङो दिनै गाखो हैनाय जायो ओ जानो हागौ ओ खुगा खुगा सोलिनाय जोंनि बै रावा दिनैहाय ओ जोंखौ मोनसे फोथायथिसिम नैबेसिम लाबोदों होननानै आंनि नोजोरनिफ्राय आं नुनो मोनो आरो ओ नोंथां बिदिबा गोबां नोंथांजों सावरायनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ
बिदिनो बैसागोनि बागै आंनो एसे खोन्थाबाय माबायदि रंजादोंमोन ओ नोंथाङा बिदिबा गुबुन जायगायाव थांनानै बेफोर फेस्टिभेलखौ नायनो लुबैना लुबैया नोंथां
औ लुबैयो बाट आं बिदिनो थांफेरनो मोनाखै आरोना बेनि फ्राय आंना फरायनाय मानसि नालाय जेनेबा फरायनाय बिदि कलेजनि माबाफोराव थानायनि थाखाय आं बिदिनो थांनो सम मोना आरो हारसिंबो थांफेरनाय जायाखै बिदिनो आरो आरो सानसे आं थांनो लुगैयो बिदिनो उनाव जुदि थांनो मोनोब्ला आं थांनो लुगैयो
जागोन नोंथां बिदिबा देनांहाय फरायनायफोरा जुदि जोबोब्ला नोङो गाव हारसिं उदां जानो हायोबा एबा गावनि आथिङाव गसंनो हायोब्ला बेफोर जायगाफोराव ओ थांनानै बेरायनानै ओ गावनि रोंगौथिखौ लाहैनो नाजा नोंथां बिदिबा नोंथां समाबो जोंहा जाबाय ओ बिदिबा दिनै आंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै ना नोंथां
औ औ जागोन दे
दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ